खोनादों ना नोंथाङा?
हेल'।
हेल औ खोनादों ना?
औ खोना
खोनादोंना नोंथाङा औ मा खालामदों अब्ला नोंथाङा? मोना ह-ह- हरनि समनि जानाय जामुं जानाया जाबायबा? जाखांबाय? अ अब्ला नोंथाङा दा फ्रि दङबा? औ औ नोंथाङा दा फ्रि दं अबोला रायज्लायनो? औ अब्ला जों नोंथाङा दिनै मा आयदानि सायाव सावरायलायनो? औ मा आयदानि सायाव सावरायलायनो? थां दिनै
नों मा आयदानि सायाव रायलायनो? सावरायनो गोसो जादों बेखौनो सावरायजागोन दे।
औ जागोन दे थिग बिदिब्ला जोंहा ओ बर'नि दो-दोरों बर'नि ओ बैसा सागु फोरबो बा फोरबोफोरनि सायाव नोंथाङा माखौ मा मिथियो नोंथाङा? एसे फोरमायनो हागोन ना जुदि हायोब्ला नोंथांखौ फोरमायग्रोनो खावलायग्रोनाय जाबाय। औ जायखिजाया जोंनि बर'नि फोरबोनि सायावहाय।
औ। जोंनि बर'नि बैसागु फोरबोखौनो एसे बुंनोसै आं।
जोंनि बर'नि बैसागु फोरबोआथ' बैसाग मासाव फालिनाय जायो।
औ।
बेखौ बर'फोरा गाजा गोमजायै फालिनाय जायो आरो। गामियाव। रंजालि फोरबो हिसाबै फालिनाय जायो आरो बेखौ।
औ। बिदिब्ला जोंहा ओ बेखौ गा जोंना बैसागु रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। नङा होमबा नोंथां ओ जोंहा आं फंनैसो खोथा बुंनो सानदों जुदि ओ नोंथां खोनासङोब्ला आं बुंग्रोनसै अब्ला ओ जों बैसागु ओ फोरबो होननानै बुङोब्ला जोंहा बर'फोरनि गेजेराव रंजालि बैसागु फोरबोआ देरसिन बैसागु। फोरबो बा बेखौ जोङो जों बर' हारिनि थाखाय बेयो मोनसे गेदेर फोरबो आरो लोगोसेनो जोंहा ओ बोसोराव बोसोर गोदान हिसाबै जों रंजालि बैसागु फोरबोखौबो फालिनाय जायो गुबुननियाव जोंहा दान हिसाबैबा ओ बुहुम बु हुमाव जोंहा भारत नाङै जानुवारिखौ जोङो बोसोर गोदान हिसाबै फालियो थिग बेबायदिनो जोंनिया बर' हा हानि बर' हारिया जोंहा रंजालि बैसागु बा बैसागु फोरबोखौसो ओ बोसोर बोसोर गोदान हिसाबै फालिनाय जायो। बे समावनो जोंहा ओ बे ओ गिबि दिन बा बैसागोनि गिबि दिनखालि जोङो मा मा होनबा मोसौ थुखैनाय हाबाफारि लायो जोंहा बैसागुनि सायाव मोसौखौ जोङो ओ लाव फान्थाव बायदिसिना ओ आगजुजों मोसौखौ जों थुखैखांनायनि उनाव थुखैयो आरो से थारिक खालि बैसागुनि से थारिखाव जोंहा ओ न'खरफोराव फुजा फोरबो फालिनाय जायो लोगोसेनो ओ गोमानानै थांनाय बा थैनानै थांनाय आबै आबौमोननि नामाव जों मोननैसो फुजा बावनाय जायो। बेयाव लोगोसेनो जोङो बैसागो ओ गेदेरखौ सिबिनानै उन्दैखौ मान बावो। अ दे बेफोरबायदिनो जोंहा बेखौ फुजाखौ जोंहा सेटारिकआव खालामनायनि उनाव नै थारिखनि उननिफ्राय जोंहा रंजालि बैसागु फोरबोखौ रंजानाय जायो। गाजा गोमजायो थिग बेबायदिनो जोङो गामि ओनसोल ओ बा बबेबा ओनसोलाव जोङो न'खर न'खर हाबनानै एबा ओ बयनिबो न'खराव हाबनानै गामियावहाय जों आरो बैसागु फोरबोखौ। मागिनाय जायो थिग बे बेयावहाय जोंहा। जोंनि ओनसोलावहाय मोननै रोखोम ओ मोननै हान्जा ओंखारो जेरै बा मोननै मोन बबेबा जायगायाव जायगा लानानै बा सुबुं अनजिमाखौ नायनानै ओंखारनाय जायो।
औ
ओ जोंहा बिदिनो आइ आफाबा बोराय बुरै बा बिहामजो हानजाफोरा मोनसे बैसागु हानजा जानानै गामियाव रंजायो थि बेबायदिनो जोंना लाइमोन। फोराबो मोनसे लाइमोन हान्जा हिसाबै बैसागु फोरबो। मागिनो बैसागु मागिनानैय जायो बैसागु फोरबोखौ दानि जुगाव जोंना रंजानायखौ नुनो मोनो मागिनायखौ नु मोनो। नुनो मोनो गोदोनि दिनाव जों खोनानो मोनोमोनबा जोंनि आबै आबौमोनफोरा जोंनिया खोनानो मोनोमोन गोबां गामि गामि थांनानै बैसागुबो फोरबोखौ मागियो बे समाव गोबां सम बैसागु मागिनाय जायो सप्तानै बा बबे समावहाय गोदोनि आबै आबौमोनहा दासैगां बैसागु फोरबोखौनो रं मागिनाय जायोमोन होन्नानैबो जों खोनानो मोनदों। आथिखालाव जों बेखौ नुलिया खिन्थु ओ जों सानथाम सानब्रैसोखौल' जों बै बैसागु फोरबोखौ फालिनाय बा मागिनायखौ नुनो मोनो ओ बेबायदि बैसागु मागि थांनानै मागिनानै मोननाय रांजों बा ओ बायदिसिना मोननाय बैसागुबो फोरबोआव मागिना मोननायखौ जोङो ओ लावखार ओंखाम जानाय जायो सानसे
औ
नि हाबाफारि लानानै हाबाफोरखौ थिग बेबायदिनो जों जोंहा बे सम थाङो। आरो नोंथां आरो माबाफोर फोर मिथिबावगोन नामा बे?? नोंखौ फोरमानो थाखाय खावलाय जाबाय
गुबुन गुबुन फोरबोखौथ' आं बारा मिथिया नोंथां आङो बे बैसागु फोरबोखौल' मोनथियो आरो इसे
मागो दमासि
बैसागु फोरबोखौ मिथियो अब्लाबो जोंहा गुबैयै ओ फोरबोआ ब बर' हारिनियाव ओ मोनथाम थायो नङासै होमबा?
औ
थिग बेबायदिनो जोंना ओ बर' हारियाव आरो ओम औ।
बेबायदिनो बर'फोरा मागो मागो दमासिखौबो फालिनाय जायो आरो
औ मागो दमासिखौ फालिनाय जायो गिबि मोनथाम जासिगोन मोनथाम थाहैबाय आरो जोंनियाव मागोआ अ माने बैसागु बैसागु बोथोरा बैसागु रं बा फोरबोआ आरो बेनि सायाव ओ नोंथां नोंथांमोननि थिंहाय बैसागु फोरबोखौ ओ बोरैहाय फालिनाय जायो बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
जोंनिथिं बैसागु फोरबोखौ बिदिनो फालियो माने औ गामियाव ज' ओंखारनानै माने ओ गाजा गोमजा फालिनाय जायो आरो
औ हेलौ‌ खोनादोंना आं थाङा?
खोना खोनादों। हेलौ?
ओम
बिदिनो बैसागु फोरबोखौ खोनादों औ। बिदिनो बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजा गामियाव ओंखारनानै फालिनाय जायो आरो बैसागु समाज ओ मागिनानै मोननाय फैसाफोरखौ जोङो ओ
लावखार ओंखाम जानाय होनो बेखौ जा जानानै ओ रंजायो आरो। आरो बिदिनो गामिफोराव ओ रंजालि फोरबो खुंनानै बयखौबो सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोर आरो बिहामजो बिहामजो ग्रुपफोर बे बेसोर खौ माने मोसानाय बादायलायहोयो आरो।
औ आरो बोसोर गोदाननि नोंथांमोननियाव माबाफोर ओ खालामबावनाय जायो नामा माबाफोर ओ आयदा बा माबाफोर हाबाफोर खालामबावनाय दे जायो नामा नोंथांमोननियाव?
आरो बैसागुआव जेबो आयदाथ' खालामनाय जाला बिदिनो
न'खर न'खर हाबनानै ओ मागियो
औ
बेदर जुमाय लोंनाय जानाय जायो आरो बेखिनियानोमोन
बेखिनियानो अब्ला नोंथांनि जोंनिजोंबो बारा सोलायनायखौ नुनो मोनाखै दाबो जेरै गोदो जेरै फालियो दाबो नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदिनो फालिनाय नुयो अब्लाबो जों गोबां जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि बैसागु खौ फालिनाय नुयो आरो दानि जुग गुबुन हारिनि दामजुबो लानो दानि बैसागु फोरबो मागिनाय बैसागु मागिनाय बेफोरखौ नुनाय जायो अब्लाबो जों जेसेबां हायो जों जोंनि बर' हारिनि दामनाय दिनै बे आइजेंफोर आगजुफोरजों जोङो बैसागु फोरबोखौ फालिनानै लानो हायो। फालियोब्ला जोंहा मोजांबा जोंनि बर' हारिया बेजोंनो सोनारनानै थायो आरो जोंहा बर'नि दामनाय देनायजोंनो जों बर' हारि हिसाबै मोनसे सिनायथिखौ लानो हा योबा जोंनि दामनाय देनायजोंबो जोंखौ बर' होन हिसाबै बर' हारि होननानै सिनायजानो हायो जों आथिखालनि जुगावहाय। बफोरबादिनो जोङो गोबां समावनो जों गासैबो आइजोबा आइजोबा हौवा माहारि गासैखौबो जोङो गुबुन गुबुन रेसाव नुनो मोनो खिन्थु जोङो बैसागु फोरबो बा फोरबोआव गोबाङैनो समायनायै नुनो मोनो जे जोंनि बर' हारिनि जि गुबै दख'ना गाननाय बा गुबै कालार गुबै जोंनि बर'नि मानो अब्लाबो जोंनि जि बर'नि आंगो गान्नाय बेखौ गाननाय होननानै जोङो साबसिन समायनासिन जों जोंनि बर' आइजोफोर बा जोंनि बर' माहारि बा जोंनि बर' मानसिखौ साबसिन नुनाय जायो बेखायनो बे समावहाय जोङो बैसागु फोरबोखौ जों गिबियै फालिबाय थानांगौ आरो इयुन समहालागै जों बेखौ सोलिलांबाय थानांगौ अब्ला नोंथां सावरायबावनोथ' दंमोन अब्लाबो जोंहा समा जानानै फैबाय बेनि थाखायनो उन खेबसेयाव फिन उनावहाय लोगो मोनफिनगोनखौ आसा थाबाय अब्ला गोजोन थों दे नोंथां सम होनायनि थाखाय औ।